हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ औ खोनादों नोंथां।
दे होमबा नोंथां दिनै जोङो एसे मागो फोरबो बर' निजा फोरबो बेनि बागै एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङा दा नोंथांनि थिं बा मागो फोरबो बि खौ माबोरै खुंनाय जायो एसे एबा मागोखौ माखौ बुङो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा?
ओं जागोन नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' मागोआबो मोनसे बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो। ओ दा मागोखौ जों बर' माहारिया गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्राय आरो ओ जोङो दिनैसिम दा फालिबोनायखौ जों दा नुनो मोनो। दा बे मागोखौ जोङो सरासनस्रायै जों बुंनो थाङो
औ
ओ बर' माहारिया ओ जोङो ओ फुस दाननि ओ जोबथा खालारखालि जों बर' माहारिया ओ बेलागुर जायो दा बेनि उनाव बेलागुर जाखांनायनि उनाव ओ बेलागुरखौ जों बर' माहारिया गासैबो ज' ज'यै ओ गथ' गथाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज'यै मिनि खुसियै जों बारहोहरो। बारहो हरखांनायनि उनाव ओ नेक्स्ट दिनायाव माने मानसि बैसागु हिसाबै ओ सेथि खालार हिसाबै जोङो ओ फोरबोआव ओ जोङो हाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बे मागो फालिथायाव जों बर' माहारिया ओम बोसोरनि ओ जानाखि मावनानै मोननाय बेफोर मावनानै मोननायनि जानाखि फिथाइ बैफोर फिथाइफोरखौ आनान गसाइ इसोरनिसिम मोनसे दान हिसाबै होनायजों लोगोसे ओ बर' माहारिया मागो फोरबोखौ मोनसे दोरोङारि फोरबो हिसाबै लाङो हिसाबै गोदो गोदायनिफ्राय दा ओ सोलिबोनायखौ जों दिनैसिम जों नुनो मोनदों आरो दा जानाखि जोंना मागो फोरबोखौ बि ओ गासै बर' माहारियानो गाजा गोमजायै फालियो। गाजा गोमजायै फालिनायजों जोंनि आसामनि बे खना खनला थानाय गासैबो बर' माहारि गासै भारत नाङैनो जानाखि जोंहा बर' माहारि दं। बिसोर मर बर' माहारिया दा मा मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों दा नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा मागो फोरबो फालिथाय खौ मागो फोरबो फालिथायखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालियो आरो ओ नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगायावज्ञ ओ मागो फोरबोखौ मारै बिदियै रंजा ओ खुसियै एंगारहरो बा बिदाय हरो दा नोंथाङा बिनि बागै मोनसे सुंद' फोरमायथि होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां। दायोथ' बुंनो थाङोब्ला मागो होनोब्लाथ' बर'नि मोनसे फोरबो आगु फोरबो सेथि फोरबो बर'नि। दा बेखो आसामनि जा खना खनला थानाय बर' माहारिफोरा एबा भार नाङै थानाय बर' माहारिफोरा बे फोरबोखौ खुङो। दा बे फोरबोआ गाहायै आबादजों लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो। दा बे फोरबोआव बे फोरबोखौ खुंनायनि गाहाय मेइेन ओंथियानो बेनो आरो जा जोंनि आबाद मावनाय दैज्लां दाननिफ्राय आबाद मावै मावै मावै नै दैलां बोथोरनिफ्राय आबाद मावै मावै जा आबादनि जा फिथाइ मोनो बे फिथाइआ बे मागो समाव जायो। नङा होमबा बे जानानै लाबोनानै बे आबादखौ न'सिम मोनफैयो बेनि थाखाय बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो गाहायै रंजा बाजायै। बे समाव बुंनाय जायो आरो गासैनिबो न'आव बाख्रिया आबुं जानानै थायो। गासिनि न'आव माइनाव फैयो। बिनि थाखाय बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै गासैबो रंजा बाजायै खुंङो आरो। आरो बे फोरबोआव बेनिखायनो दा माइब्रा माइरं जोसा माइरं बायदिजों फिथा सौराय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै दा नोंथांमोननियाव थ' माखासे फिथा सौरायाइ बानायोदां
औ बानायो नोंथां बानायो ओ ओरैनो दा बुंनो थाङोब्ला ओ फिथा फिथा हिसाबै जों ओ बुंनो थांङोब्ला गासैबो खना खनला जायगायाव अ हयथ' ओ गासैबो संङै जायै मोजांङै हंगार हरो दा बे जों लोगोसे जोंनि जायगायावबो ओ दा माखासे बायदि रोखोमनि फिथा जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै मेनलियै जों बुंनो थाङोब्ला एन्थाब एन्थाब सिथाव बायदि बायदि रोखोमनि फिथा ओ बानायनानै
औ।
बानायनानै जों ओ जानायजों लोगोसे मोनसे मागो फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै ओ हगार हरनायखौ बा बिदाय हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ मागो फोरबोआदि मोनसे ओ बर'नि मोनसे आगु फोरबो बै आगु फोरबोजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै दा नोंथांमोननि ओ खाथि खालायाव जेनेबा ओ माखासे ओ बेलागुर जानाय होननानै बुङो बै बेलागुर जानायाव नोंथांमोननि ओ जायगायाव माबायदियै बेलागुरखौ जानानै बा ओ एंगारहरो बिनि बागै मोनसे सुंद' फोरमायथि हरनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन दा बुंनो थाङोब्ला ओरैनोथ' पुस दाननि जोबथा सानाव जानाय जायो होनना बुङो मागोखौ खौ नङा होमबा जोबथाबा मागो दाननि फास सानखालि एबा सेथि सानखालि दा ओमफ्राय इंराजियाव बुङो नो थाङोबा जिथाम जिब्रै जानुवारि बे समाव जानाय जायो दा गुबुनारिया जिथामाव जायो बर'आ जिब्रै अ जानुवारियाव जायो बेबायदि आरो।
औ औ
जिब्रैयाव जानाय जायो नालाय गिबियावनो जोङो जा जानुवारिनि जाय गिबि सानावनो बा नैथि सानाव ओ बांसिनानो थांनानै फोथाराव थांनानै जा बेलागुर लुनाय न' लुनाय बेखौ खालामना जाग्रोयो आरो जि-जि सान बा जिनै सान बिनि सिगाङावनो बानायनाय जायो आरो। बबेबा बबेबा जायगायाव
औ।
बिथिंबो बे समा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जानो हागौ जोंनियाव एसे सिगाङाव थांनानै बानायनाय जायो। ओमफ्राय जि सानखालि जागोन बेनि सानसे सिगाङाव जा फोथाराव माना मुनि ना बुङो दै ओ माबाखौ मैगं खौ खानाय जायो आरो ओमफ्राय जा गु जा सानखालि बेलागुर जागोन बे सानखालि जा अमा सिथारनाय जायो। अमा सिथारनानै गासैबो खौसेयै जयै रंजानानै होनजायो जा अमा सिथारोब्ला जा अमानि बिबौ
औ।
बान्दार बेजों माना मुनिखौ बानाय नानै जानाय जायो आरो जोंनिथिं आरो लोगोसे जा बेलागुरखौ बे सानखालिनि अखानायै फुङाव ओ सान ओंखारनायनि सिगाङावनो सावनाय जायो आरो। बिनिफ्राय माखासेया मा खालामो जा जिगाब बायदिसिना थायो नालाय बेलाेगुराव बे जिगाबफोरखौ गथायनानै न'आव लांनानै गय दंफाङाव खाहोयो बा थाइजौ दंफाङाव खाहोयो बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ।
दा नोंथाङा मागोआव रंजानो माबोरै नाङो
दा आं मागो होननानै बुङोब्ला ओ आगु फोरबो हिसाबै आंबो गोसोआव ओरैबायदि रंजानाय मोनो जे ओ ओ मागोनि जानाखि ओ मोनसे दोहौ बै दोहौजों लोब्बा लाखिलायनानै ओ जानाखि रंजा खुसि मिनि रंजायोै गासैबो ज' ज' ओंखारलायनानै गासैबो मिनि खुसियै इन्टारेस्ट खालाम बैफोर खालामनायाव आं माने गावखौनो ओ मोनसे मिनिस्रांनायनि नि महर मोननायजों लोगोसे गावखौनो मोनसे गोग्गो देहा एबा गुफुङै ओ मोनसे मोजां थासारि मिनिस्रांनायनि मोनसे महरा फैनाय बायदि मोनो आरो आं
औ
दा दा नोंथां जोंना समाबो दा जाबाय लाखिथ'सै नामा नोंथां औ उन समाव थनोसै होनोमबा नोंथां दा